हेलौ खोनादों ना हेलौ खोनायाखैमोन। औ खोनाबाय दासो खोनादों नों खोनादोंना खोनायासै? मोजां खोनादोंना आं
खो औ खोना-खोनाबाय खोनाबाय
मा खालाम गासिनो?
आङो नै दा ओरैनो दंथ'यो। जिरायना दङ आं दा। नोंथाङा मा खालामदों?
आं दं दा
नोंथांना आवाजआ मोजांयै भइसया मोजां क्लियारै फैयाखै हेलौ हेलौ हेलौ नोंथांनि दि नेटवरक इसु नामा बइसआ मोजाङै क्लियारै फैयाखै जे। हेलौ
नोंना नोंनासो लेत दलनि इसु जादों नामा
आंहा नेटा दंमोन माथो खोनाबाय खोनाबाय दा खोनाबाय मोजाङै खोनाबाय। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ